खोन
औ नोंथां खोनादों नोंथाङाबो आंनि आवाजखौ खोनाहैदों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना?
औ नोंथां आं दायो फ्रिआवनो दङ।
अ सानजौफुनि जाखांबाय नामा नोंथाङा?
ओ जानाय जाथ'वाखै नोंथां।
अ होमबा नोंथां दायो फ्रियाव दं थयोबा आङो नोंजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा रायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
अ होमबा जोङो होमबा रायज्लायनोसै होमबा नोंथां गाहाय आयदायावहाय।
औ औ औ रायलायजासिम।
जोंनि बर' समाजनि जि हौवा आरो हिन्जाव माहारि बिसोर सानै ओ जोंनि बे हौवा आरो हिन्जावनि गेजेरावहाय ओ संसार जाबोनायावहाय माबायदि मोगा मोगि माबायदि जेंना जेंसि जोङो संसार जाबोयो बिनि बागैनो एसे रायलायनोसै नामा होनोमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां औ रायलायजागोन।
औ होमब्ला जागायनोसै ना होनबा नोंथां ओ
औ औ नोंथां।
औ गंसे न'खर जानोब्ला जोङो बेवहाय जोङो जोङो बेवहाय गंसे न'खरखौहाय जोङो दानोब्ला बेवहाय जोङो हिन्जाव माहारि बा हौवा माहारि ज' जोङो ज' लोगो नांनानै जोङो मोनसे न'खर दानो हायो बेवहाय जोङो गोबां ओ सं सार जानायावहाय ओ माखासे जेंना जेंसि ओ इदिनो जाबोयो ओ बेखौहाय जोङो नुनो मोनबोयो। ओ जोङो हौवा बा हिन्जाव जोङो सानैजोंहाय बिसोर सानैजोंहाय संसार जाबोनायावहाय
औ
बा न'खर सालायबोनायावहाय ओ बिदिनो ओ गोबां माने जेंना जेंसिखौहाय गोदो गोदाय नुबोयोमोन। बांसिन नुनाय जायोमोन आरोना नोंथां बिदिनो ओ गोदो गोदायथ' जोङो आइजो माहारिफ्रा बिदिनो ओ गोजान गोजानहाय नाहा मैहा थांनानैहाय न'खरफोरखौहाय। खुंबोयोमोन बेजों लोगोसे हौवाफोराबो। बिदिनो हाजोफ्राव बन लायनानैहाय नाहा मैया थांनानैहाय। न'फोरखौहाय खुंबोयोमोन बेबायदिनो गोदो गोदाय माने ओ आइजो माहारि ओ आरो हौवा माहारि। सा सानैजोंहाय जि न'खर गंसे। जवहाय माने बेबायदि खस्थ' खालामनानैहाय जाबोयोमोन। संसार जाबोयोमोन बेखौहाय जोङो गोदो गोदायहाय। माने रोङा आर ना नोंथां
औ औ नोंथां औ।
औ आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों जे एसेबां माने एसेबां प्रब्लेमखौबो नुवा माने एसे माने जौगानाय मुगायावहाय फैबाय होननानै जोङो साननांगोन जोंनि माखासे
औ औ
जे आसे ओ नांगौ जानिफ्राय इसेबां माने रांफोरनिफ्राय एसे आथिखालावहाय माने एसे गोबां जाबाय नालाय एसेबां प्रब्लेम बो जाला हिन्जाव माहारि बा हौवा माहारिया गावजों गाव संसार जालायनायावहाय माने गोरोबलायबानो बा खोथा बाथ्राफोरखौ मिलायलायनानै संसार जाबोब्लानो मोनसे न'खरा माने गोग्गोम गिदिर माने जो माने मोनसे सुंथाना थाबोनाय बायदि जायो बेनि गेजेराव बांसिन माने मेन मेन जि दायथ' ना हौवाफोरखौ बुंनांगोन बे हौवाया हिनजावखौहाय ओ बिदिनो ओ अननो रोंनांगोन बा हिन्जाव माहारिखौहाय ओ
औ औ
नांगौ जानाय मुवाफोरखौहाय बिदिनो समजों लोगोसे होनो हागोन बेबायदिनो हौवाफोरनियावहाय बांसिन दायथ'आ थायो आरो नोंथां होनब्ला दानि जुग जुगावहाय एथ'बां म माने खस्थ'यै संसार जाबोनायखौ नुनो मोनलिया आरो आरोना बयबो बयनिबो न'खरावहाय ओ संसार जाबोनायखौहाय नुबोदों गथ' गथाय फोरोंबोनायखौ नुबोदों बेबायदिनो मोजां स्कुल बा मोजां बिदिनो कलेज जारिवहाय फोरोंबोनायखौ नुबोदों जोङो दानि जुगावहाय ओ नायनो थाङोब्ला जोङो बे समाज बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावहाय माने बयबो न'खरावहाय माने हौवा हिनजाव ज' संसार जाबोनायखौहाय बांसिनानो मोजाङानो नुबोदों होमबा नोंथां नोंसिनिथि मास जानायावहाय गेजेरावहाय माबायदि जाबोयो माबायदि स जाबोयो बिनि बागै एसे फोरमाय हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां हागोन ओ दा जेरै नोंथाङा फोरमायलादों फोरमायलांदों जेरैहाय सासे हौवा मानसिया सासे हिन्जाव हिन्जाव मानसिखौ जेब्ला मोननै सानैनि गोसोआ मोनसे जायो जेब्ला जोङो सासे हिन्जावा सासे हौवानि न'खराव अराय समनि थाखाय संसार जानो थाङो बे थांनाय समाव जेब्ला जुलि जालायो बेयावनो रादाय खाखानाय जायोदि सासे हिनजावा सासे हौवानि न'खराव फैनानै अराय समनि थाखाय न'खर खुंलांगोन बा संसार जालांगोन होननानै रादाय खानाय थायो आरो सासे हौवाया सासे हिनजावखौ गावनि हाजासे नाजानायनि गेजेरजों जिबायदि अननो बा जिबायदि नांगौ बेफोरखौ होनो थाखाय समाय लानाय जाखायो दा बे हिसाबै जोंनि गोदोआव गोदोआव जेरै जोङो जोंनि आइ आफामोननि समाव जों जेरै संसार जानायनि बेलायाव होनोब्ला जोंना गोदोथ' इसेबां दानि जेरैहाय
औ हेल'